हेलौ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ फ्रियानो दंथ'यो नोंथां दायो।
अ अब्ला ओ नोंथाङा आंबो दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन सावरायनो
अ अब्ला जोङो आबहावानि सोमोन्दै एसे सावरायदोनि नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
अ अब्ला जोङो आबहावा रैखाथिनि थाखाय जों माबायदि ओ जानांगौ जेनेबा ओ रैखाथिखौ माबायदि होनांगौ आबहावानि थाखाय दा
आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो माने जोंनि थांनानै थानायनि मोनसे राहा होननानै बुंजायो आबहावाखौ जोङो जेरै आबहावायाव जोङो मिथिंगायारि मिथिंगायारिफोर मोननो हायो जेरै मिथिंगानिफ्राय मिथिंगायाव थानाय बिदिनो बारहावा बारहावाखौ जोङो अक्सिजेन बा अक्सिजेन मह रै जो थांनानै थानायाव बिदिनो गेस महरै बा हायो दा थिग बे बेबायदिनो जों माने आबहावाखौ जोङो बिदिनो गुबुंलेफोर खालामनाङा बा गाज्रि खालामनाङा जाहाथे जोङो बिदिनो थांनानै थानायाव माने जोङो अराय सम आबहावानिफ्राय माने जोङो बिदिनो मोजां बार बा मोजां गेस बेखौ मोनो बेनि थाखाय जोङो आबहावाखौ माने माने गुबुंले खालामनाङा आरो नोंथां
औ अब्ला ओ जोंथ' गिबियावनो ओ आबहावा होनोब्ला बिफां लाइफां ओ दंफां लाइफांनिफ्रायसो मोजां जायो नङा होमबा? दंफां लाइफां थाबासो मोजां जायो नङा होमब्ला बिनिखायनो दानि जिथु आबहावा एबा गोदोनि आबहावाजों दा दानि आबहावाजों बेसे दिफारेन्स जाखो एबा मा बायदि सोलायनाय नुनो मोन्दों नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
ओ दानि आरो गोदोनि होननानै बुङोबा गोबांखौनो फारागानो जाबाय होननानै बुंजायो। मानो होनबा गोदोनि समाव बिदिनो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर फेक टरिफोर बा माबा मोनसे बानाय मुवा बेसाद बा नायग्रा बा माबा मोनसे खारखाना दा बेफोरखौ माने गो गोदोनि समाव इमान बिबाङै गैयामोन नाथाय आथिखाल मुगायाव माने बियो बांनायनिफ्राय बांसिनबाय माने ओ जोंनि बि बिदिनो सुबुं माहारिफोर माने मेलेम जिबिनिफ्राय मेलेम जिबि ओंखारबाय माने ओ बिसोरो माने ओ बांसिन बिबाङै माने बायदिसिना बानायनो रोंनायनिफ्राय रोंसिनबाय आरो बेबायदि बिदिनो जोंनिफ्राय माने बिसोर बिसोर बिसोरो माने गिदिर गिदिर इन्डासट्रिफोराव माने बिदिनो गोबां बिबाङै अर सावो बा उखुन्दै गयो। बेफोरनि माने गेसफोरा माने जों जोंनि थाखाय माने खहा खालामो आरो। ओ आरोबाव बिदिनो मिथि थिंगायारिफोरखौ दानस्रांनानै बिसोरो आबहावाखौ माने मिथिंगायारिफोरखौ दानस्रांनानै बा आब गिदर गिदि इडासट्रिफोर खौ बेफोरबायदि आबहावाखौनो माने बिसोरो बिदिनो एवस्रांहैनानैसो बानायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो आबहावानिफ्राय जा गेस मोननाय बेफोर माने खम जालांबाय आरो। ओ गोदोनिखौ होननानै बुङोब्ला बिदिनो गोदो समाव बिदिनो इन्डास्ट्रिफोर बा फेक्ट'रिफोर बेफोरो इमान बारे नङामोन माने गैयामोन। माने बे समाव सुबुंफ्राबो मेलेमजिबि बा गियानि बारा जाथ'वाखैमोन औ। ओ नाथाय आथिखाल मुगायाव माने बियो बांनायनिफ्राय बांसिनलांबाय आरो। ओ बिदिनो मा होननानै बुङो गोदो समाव गिदिर गिदिर इन्डासट्रि गैयिनि थाखाय माने आबहावाया बिदिनो थानदा थायोमोन बा बारफोरा प्रेस जायोमोन। ओ थिग बेबा दिनो आबहावाफ्राबो बिदिनो मोजां रोखोमै थायोमोन, अखा बोथोराव अखा हायोमोन। बार माने बार बारनाय समाव मोजाङै बारोमोन। गोलोम बोथोर समफ्राव इमान माने गरम जायामोन आरो ना गोदोनि स माव नाथाय दानि समाव माने बियो एसे बांनायनिफ्राय बांसिननायनि थाखाय एसे बिदिनो गुबुंलेफोरा माने बारासिन जाबाय आरो नोंथां।
औ
औ आरो नोंथांनाव आं माने आंबो माने मिथिनो लुबैदों जे नों थांनि मोनदांथिनिया माने गोदोनि आ रो दानि गेजेराव माने माबायदि फाराग जाखो जेनेबा आबहावाया?
ओ दा नोंथां होननाय बायदिनो ओ नोंथाङाथ' होनोलांजोबखाबायानो माखासे खोथाफोरखौ उम दा बि दिनो जाना दङ आरो गोदोनिजों दानिजों दिफारेन्स होनोबाथ' ओ गोदोनियाहाय बुहुद माने मानसिनि पपुलेसनाबो खममोन, ओमफ्रायो न' बांफ्राबो खममोन नङा होमबा। आरो गारि गुरि ओ थांलाय फैलाय हान्था मेलाफ्राबो खममोन, लामा जिखुनु जोङो दा दावबायो लामा बायदिसि फ्राबो खममोन, बिनि थाखायनो जोंनि गोदोनि आबहावाया माने नेचारेल मोजांमोन आ रो जेनेबा बिफां लाइफांबो दंमोन, गरम गरमबो जायामोन नांगौ समावहाय जोंनि ओ अखा आरो ओ नांगौ जानाय समावहाय जोंनो सान्दुं होयोमोन गोदोनि समाव। ओ आरो दानि समाव बुङोब्ला जोङो ओ दाथ' गोबां मानसिफ्रानो एबा पपुलेसना बारा जाबाय नङा होनबा प ओ गोदोनिजों दानिजोंथ' खुनु रुजुजाला ओ दानि मानसिनि पपुलेसना बारा जाबाय, न' बांफ्रा बारा जाबाय ओ गारि एबा ओ थांनाय फैनायनि ओ लामाफ्रा नांगौ जानायफ्रा बारा जाबाय। ओंखायनो दायो ओ जिथु नांगौ जानाय दंफां एबा आबहावाफोरखौ सिफायनानै बिसोरो माने ओ लामा फोरखौहाय बानायनाय जाबाय आरो, न' बां बानायनाय जाबाय। मा-मानसिनि पपुलेसना बारा जाबाय नालाय न' बांफोरखौबो बानायनांगौ नङा होमबा? बिनिखायनो जोंनि ओ आबहावाया बिदि बायदि सोलायनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो आरो। जेनेखा दा जोङो, गरम बोथोरबाबो हक गोजां बोथोर बोथोरबाबो हग बिनि माने बिदुं जेनेबा सानदुंफ्रा बारा जानाय जाबाय आरो। नांगौ समाव जोंनि दा अखा मोनला। नांगौ जानाय समाव जों सान्दुंखौ मोनथेरनो हाला, सान्दुङाथ' अबसे दा बारा जाबाय। ओमफाय, बिनि सायाव जोङो ओ बेमार आजारफ्राबो बारा जाबाय जितु जोंनि ओ ओ, नांगौ जानाय अक्सिजेन जिहेथु जों बा मिथिंगानिफ्राय जोंङो मोनो। मोननो हायोमोन गोदोनि समाव। दा जोंङो बेफोर गोदोनि बायदि बिफां -लाइफां गैलिया नालाय ओमफ्राय, दाथ' जों बेफोरबायदि नांगौ जानाय बुस्थु नेचुरेल बारहावाखौ जों मोनला नालाय बिनिखाय ओंखायनो, जों दा ओ गोबां माने ओ बै बुस्थुजों जेनेखा जोंङो गरम एबा बेमार आजारजों नारसिन -नारसिन जानांगौनि ओ लामायाव फैगासिनो आरो। आंनि मिथिनायाव आरो ओ आरो बेफोरबायदिनो बुहुद, ओ गरम थासारियावहाय दा आजिखालि सोर फैबाय दं आरो
औ, अब्ला नोंथांनाव आरोबाव मिन्थिनो लुबैदों जे माने दानि माने दारिमिनारिफोर माने दानायफोर बा बेफोरखौ माने माबोरै रैखाथि खालामनो हागोन बा मै खम खालामनो हागोन बेनि सोन्दैसे एसे‌ खोनथाना‌ दे नोंथां?
खम खालामनो हागोन माने ओ जायखौहाय जोंङो ओ गोजान ओ गिदिर- गिदिर इन्डास्ट्रिफोरखौहाय जेनेबा जोङो ओ जोंनियाव थ' इमान बारा इदास्ट्रि गैया। गुबुन जायगायावहाय गोबांङानो जाबाय नङा होनबा? दा जोंनियावहाय एसे खमनो होननानै सानना लानांगोन जोंङो।
औ नंगौ।
बिखौहाय ओ खम खालामनो होनोब्ला, ओ जोंहा ओ बिफां -लाइफां गो- गोबांङैनो गायनांगोन। ओ गोदोनि बायदि माने जोंहा ओ बिफांफोरखौ दानफायला -दानफायलि खालामनानैहाय न' बां लुबाय, लामा बानायबाय नङा होमबा दा फिन गोदान बैफोर ओ जिहेतु बारहावा आबहावाफोरखौहाय मोजां खालामफिननो थाखाय जोंहा ओ ओम बै बिफांफोरखौ आबहावा बि-बिफांफोरखौ गायफिननांगौ आरो जिहेथु, जोंङो नेचुरेल बारहावाखौ मोननो हायो। ओमफ्राय, जोंनियावहाय मोनसे ओ गो जोबोरैनो ओ गाज्रि मोनसे ओ प्रडाक्ट जेखौ प्लास्टिक होनो जोंङो। प्लास्टिक आ जोंनि थाखाय थाखाय दा बिफां -लाइफांनि थाखाय बुहुत गाज्रि जानानानै फैदों। जेराव जोङो जिखुनु बुस्थु बुस्थु आजिखालिथ' दै लोमनोबाबोथ' अबावबा थांबा बा औवा बेरायबा दै लोंनोबाबोथ' प्लास्टिकनि बथल मोनो नङा होमबा बायनानै जोंनियावहाय ओ बैफोर बुस्थुफोरखौहाय माने जोंनियावहाय, ओ जा-जानला मोनला गारो जानला मोनला जेराव मोनो इहाव गारो। बेफोरनि थाखायबो जोंनियावहाय माने ओ, बारहावाया एबा आबहावाफ्रा गाज्रि जाबोनो हमदों आरो ओ जेरैहाय, जों जोंङो माबा मोनसे बुस्थु बायोबाबो प्लास्टिकनि बुस्थु ओ औ, सोना लाबोयो मोनसे जुदि नोंनो ओ बाजार खालामनायावहाय ओ द'स्तासो बुस्तुनि बारा प्लास्टिक फैयो, जोंनियाव हाय अब्ला नोंङो बे प्लास्टिक खौहाय न'आव साव सावबाबो बारहावायानो गाज्रि जाखागोन नंङा होमबा? आरो नोंङो ओ बेलेगफ्राथ' लामा आरियाव गारो नंङा होमबा लामानि बारनायाव गारो सोरबा हाखर हालायाव गारो बेफोरबायदि गारनाङा आरोना नांगौबा ओ सावनानै दोन गार जियाबाबो नंङा ओमबा ओ ओरैनो गारना दोननाया थाब सेवा माने बिनिखायनो आंङो
अ माने
ओ मोजाङै ओ सावजानो लुुबैयो आरो प्लास्टिकफोरखो ओमफायोहाय ओ नांगौबायदि जोंनो आ दंफां आरो जिखुनु मोजां बुस्थु बिफां गायनांगौ आरो लामा लामा जिहेथु जोंनि बारहावाया नेचारेल जायो मोजां जायो जोङो गोग्गो देहा मोननो थाखाय जोङो बेफोर बायदि बिफां लाइफां आखौ गायनो नांगौ आरो मोजां बुस्थुखौ आरो प्लास्टिकआ जोंनि थाखाय बहुद गाज्रि जानानै फैदों दा प्लास्टिकखौ जोङो खम खालामनांगौ आ रो प्लास्टिकनि जितु प्रडाक्ट बेखो खम खालामनांगौ आरो
औ औ अब्ला नोंथाङा माबा मिथिबावनो लुगैदो नामा?
अब्ला ओ नोंथाङा ओ जिथु दानि जिथु ओ प्लास्टिक एबा ओ एफोर ओंखारनाय बेखौहाय माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंना गाज्रि मोनदों।
अब्ला माने बिखौ माने दिहुननायाथ' गावसोर दारिमिना गावस्नि मुलाम्फानि थाखाय दिहुनदों। जों बाहायग्राफ्रा माने मोजाङै बाहायनांगौ माने जेरामेराव गारलाबायनो नाङा माने बेफोरखौ माने एसे सेफ जायगाफ्राव गारनानै जाहाथे बेफोरखौ सावो बेनि थाखाय माने एसे मोजां आरो एसे गाज्रि आरोना नोंथां औ
औ अब्ला जोंना टाइमाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां।
औ जाबाय नोंथां दे होमबा